औ नोंथाङा मा खालामबासिनो दा?
आं दा नै फोथाराव एसे मोखौ हमगासिनो दं नोंथां
औ नोंथां होमबा नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ दा बिदिब्ला जोङो जोंनि जिथुनि दासान्दि सोलिबाय थानाय ओ आथिखाल मुगानि ओ जा थासारि आरो गोदोनि थासारिनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायाव गोबां मानसियानो माबा बायदिसिना बेमार आजार बा बायदिसिना बेनि जाहोनाव जोबोद जेंनायाव गोगलैगासिनो दं। नाथाय आगोलो बारा एसेबां बेमार आजार जायोब्लाबो बिदि जानाय - लोंनायखौ लानानै बारा बेमार आजार जायामोन आरो नाथाय दानि मुगायाव गोबाङानो बेमार आजार जायो बे जानाय - लोंनायनि सायावबो।
औ नंगौ।
दानिया गोबाङानो ओइ मैगं- थाइगंफोरा मुलि होनाय जायो नालाय दानिया। हाथाय - बाजाराव ओंखारनाय गोबां मैगं- थाइगंफोरानो मुलि होनानै फाननाय जायो। दा टाउन सहराव थानाय गोबां सुबुङानो बेबायदि बायनानैसो जायो नालाय मैगं- थाइगंफोरखौ
औ।
ओ बेयो गोबां बेराम जायो आरोना नाथाय सिगां बेबायदिनो बारा मुलिफोर बाहायनाय जायामोन आरो खायसेफोरखौ जों गामियाव थानायफोराथ' गोबाङानो बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय मैगं- थाइगंफोरखौनो गामि ओनसोलाव र'जलाबायनाय बेफोरखौनो संनानै जासोयोमोन नालाय।
औ।
बारा बेमार -आजार जायामोन आरो‌। आगोलनि सुबुंफोरा बेबादिनो सोलोंथाइनि सायावबोथाय आगोलो बुंनो थाङोब्ला आगोलोलो बारा सोलोंथाइनि सायाव एसे गो- माबा गोसो होनाय जायामोन आरोना सोलोंथायखौ बारा गोनांथि होनना जायामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव सोलोंथाया जोबोद गोनां जानानै फैबाय। नोङो न'खर सोलिनो थाखाय बा नोङो सासे जौगा ओ माने बेखौ जौगासार सुबुं जानो थाखाय बा गावनि नखरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरोना।
औ।
दा आगोलनि दिनाव हिनजाव-हि-हिन- हिनजावसाफोरखौ फरायसालिफोराव बा सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायामोन हौवासा सुबुंफोरखौल' सोलोंथाइ लानाय होनाय जायोमोन फरायसालियाव थांनो औ फरायसालियाव थांनो हेंगार हरनाय जायामोन आरो ना। न'आव औ न'आव हिनजावसाफोरखौ खामानि दामानि मावनो बा हिन्जावसाफोरा बेबायदिनो बैसो जाब्ला हाबा हरनो बिनि थाखायल' साननाय जायोमोन आरोना। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ सरखारफोराबो खायसे नेम दानानै होदों जायखौ हिन्जावसाफोराबो फरायसालियाव थांनो नांगौ हौ-हौवासाफोरजों समान- समान जेरावबो खाबु मोननांगौ। बेफोरनि सायाव आरोना दानिया हिनजावसाफोरखौ बिदिनो थब -थब खम बैसोआव हाबा जानायफोरखौबो बन्द' खालामबाय सरकारा। आगोलो उन्दैफोरावनो हिनजावसाफोरखौ हाबा हरोमोन ना। बहाबा तेर' बोसोर बैसोनि हिनजावसाफोरखौनो बैसो जानाय बा बाजि ब्रैजि बेफोरबायदि जानाय हौवाफोरनो हाबा हरोमोन आरोना।
औ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बन्द' खालामबाय बेबायदि बैसोआव हाबा होब्ला दानिया सरकारा आ- आयेननि नेम बादि बिदिनो जोबथेसालियाव जोबनाय जायो आरोना।
औ।
औ दानिया जोबबाय हौवासाफोरजों बिदिनो समान समान खाबु मोननांगौ हिनजावफ्राबो जेराव जेरै ओ दिडिफेन्सनि जा बा बायदिसिना खामानि मावनायानो जा बेफोराव हिनजावसाफोराबो सुबिदाखौ समान हौवासाफोरजों समान मोननांगौ। बेबायदि आरोना नोंथां
औ
दा बुंनो थाङोब्लाथ' ओ आगोलसाय आथिखालनि मुगाया जोबोद जौगाबोगासिनो दङ दा आ ओ आगोलो थांलाय फैलाय हान्था मेलाफोराबो बाहा बारा एसे मोजां नङामोन। नाथाय आथिखालाव लामा सामाफोरा मोजां जाबाय बा थांलाय फैलायनि थाखाय गारि मथर बा ट्रेन लामा बा गारिफोर बायदि दावरायनाय माने बेखौ दावबायनायाव धामेलायाव औ एसे उसुबिदा जाबाय दानिया प्लेन फोरजों थांनो हानायाबो एयारफोर बिरखं फोरजों थांनो हानायाबो जोबोद सुबुबिदा जाबाय नाथाय गोदो बारा बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन आरोना। बारा टेक्न'लजिफोरावबो जौगानाय नङामोन नालाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि बिगियानारि मुगायाव गोबां रोखोमनि जिनिसफोर ओंखारदों। दानियाथ' गोबां इलेक्ट्रिक गारिफोरबो ओंखारबाय नाथाय आगोल बेफोर खौ नुनो मोननाय जायामोन बारा आगोलथ' साइकेलफोरजोंनो बांसिन थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो दा आगोलो बिदिनो मोसौ गारि बेलगारि मैसो गारि खराइ गारि बेफोरजों बांसिन थाहान्थियोमोन आर ना।
औ।
दानिया गोबाङानो न'आव गावबा गाव ओ स्कुटि बाइक बेफोरबायदि गारि फोरजों बांसिन दावबायथिङो आंलाय नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो बांद्राय गारि मथर बाहायनायनि जाहोनावबो बार माने बारहावायाबो एसे गुबुंले जाबो गासिनो दङ जोंनि आबहावाया ओ बेबाय बिदिनो जोंनि आबहावाया गाज्रि‌ ओ मानो होनो बेखौ बिदुङाआो बांबोगासिनो दं बि बिफां लाइफां गोबां दानफैनायनि जाहाव आगोलो बुंनो थाङोबा गोबां बिफां लाइफां दंमोन आरोना जंगलबारि बेबायदि बिदिनो हाजो फाहार गोदोनि दिनाव सुबुं अनजिमायाबो खममोन नालाय आथिखालावसो सुबुं अनजिमायाबो बांनानै बेबायदिनो हाग्रा अरनबारिफोरखौ फोजोबस्रांनानै बिफां लाइफांफोराबो खमायनो हमबाय अरन बारि हाग्रामाफोराबो बा ओ गोबां जिब जुनारफोराबो आथिखालाव गोमालांनो हमबाय गोबां रोखोमनि जिब ओ जिब जुनारफोरानो बेुहुमनिफ्राय जोबस्रांबाय आरो सिपेसिस बुङो जायखौ गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर। नि बा बिफां लाइफांफोरनि स्पिसिसफोरा गोमालांनो हमदोंसै। आगोलसो गोदो गोदाय बेफोरखौ गोबाङानो नुनो मोनोमोन आरो थाया दा आथिखालाव बेफोरखौ मोननो थांला आर ना। जेबोल ट्रियार जानानै फैबाय।
औ।
दा आथिखला जोंनि दा गामि ओनसोलफोरावबो गोदो गोदो गोदाय जेब्ला जों उन्दै उन्दै फ्रायमोन गोबां रोखोमनि दावम दाउसा बा दैज्लां बोथोराव गोबां दावमा दाउसा जिब जुनारफोर फैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां। नाथाय बेफोरखौ दा बारा नुनो मोनलिया दा हालेवनाय फोथारफोराव गोदो गोद ाय जोबोद फाययोमोन हानि दंला दाउ जायखौ बुङो हालेववबा ना बायदिसिना जानो थाखाय बिसोर फैयोमोन आर ना नाथाय बेफोरखौ बारा गोबां नुनो मोनलिया जेरै सिला बाजोफोरफोरखौबो ओ ओमफफ्राय मा होनो बेखौ सिगुन सिगुन दाउखौबो बारा नुनो मोनला बेफोरो गामि ओनसोल जोबोद फैयोमोन आरो आगोलो जेरै जोंनिया मोखौ मोसा जिब जुनारफोर थैबा गारोममोन नालाय गारना दोनोम बेफोरखौ जानाय जोबोद फैयोमोन आरो नालाय आथिखालाव बेफोर मानसि बेफोरबायदि गारनाय जाला नालाय फबनायसो जायो आगोल मानसि गोथैफोरखौबो बिदिनो गारायनायस जायोमोन आथिखालाव सावो नालाय बेबायदिनो बेफोरबायदिफोरखौ जानो गोब गोबां फायोमोन आर नालाय बेफोरबायदि दाउफोरखौ दा बारा नुनो मोनलिया। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हरदो आंनो नोंथां हागोन ना?
औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिथुनाखि दानि मुगा आरो गोदोनि मुगाया माने गोबां फाराग नुनो मोनो जोङो जेरैहाय गोदोनि समावथ' जेरैहाय जोंनिया माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो सोलोंथाइखौ बांद्राय एसेबां साननो थाङामोन ओ नाथाय आथिखालावहाय जा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ गोबां जा सोलोंथाइ गैयाब्ला माने सासे सुबुंखौ माने जाम्बा बेंग्रा बेबायाददि बुंनाय जायो आरो माने ओ बै सोलोंथाइ गैयै सुबुंखौ माने जेबोखौनो साना आरो ना। ओ थिग बेबायादिहायनो गोदो माने ओ आबाद मावनायल'मोन साख्रिफोरखौ माने एसेबां माने गोनांथि होनना सानामोन नाथाय आथिखालावहाय साख्रि नङाब्ला माने जेबोआानो नङा बेबायाददिसो सानो आरो
औ थानांगौ
दा थिग बेबायदिहायनो गोदो जोंनि जायनाखि बेसेन मुवा बेसादनि बेसेनफोरा खममोन नाथाय आथिखालावहाय दा मुवा बेसादनि मुवा बेसादनि बेसेनफोरा बांबोगासिनो बा गोबां जाबोगासिनो आरो दा थिग बेबादिहायनो जोङो बुंनो हायोदि जिथुनाखि मुवा बेसाद बेसादनि बेसेन होनना बुङोब्लाथाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां
गोदोहाय जेरैहाय जोंनि आबहावाया मोजांमोन बा मिथिंगाफोरा जोंनिया माने जोबोद मोजांमोन आरोना मोजांमोन नाथाय आथिखालावहाय जोंनि जेनाखि आबहावा बा जोंनि मिथिंगाया गाज्रि जाबोनो हमदों बा गुबुंले जाबोनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा थिग बेबायदिहायनो जोङो नुबावनो मोनो दे जे जेरैहाय दंफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव गोदोथ' जोंना माने दंफां लाइफांखौ बांद्राय एसे दानामोन ओ जेरैहाय जोंनि आथिखालावथ' जानोखि सुबुं अनजिमाया बांबोगासिनो बैनि जाहोनाव माने सुबुं अनजिमा बांबोनायनि जाहोनावनो माने जिथुनाखि मा होनगोन बेैखौ जिथुनाखि हा थानाय जायगाफोरा माने खमिगासिनो गोबां हाजोफोरखौ समान खालामनानै बैफोराव न' लुना थाहैनाय हाजो सा दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै न' लुना थाहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। दा थिग बेबायदिहायनो औ दा थिग बेबायदियनो जेरैहाय जोंनिया अरन बारिफोरनि दंफां लाइफां गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफोरखौ जोङो फालांगि मावनाय जायो बा बैफोरखौ दाननानै न' लुनाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिहायनो जोंनिया नोंथाङा बुंनाय बादिनो जानाखि जिब जुनार जिब जुनार फोरा जोंना खमायलांबोगासिनो बा जिब जुनारफोरा जोंना लासै लासैहाय बाय गोमालांगासिनो आरो ना। दा जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय जानखि सिगुन दाउफोराबो खमिबोबाय बा बायदि रोखोमनि जेरैहाय जोंना जिराफ दङो ओ मोसा मो-मोस सा बायदिफोरा माने एसे एसे खमायबोगासिनो आरोना दा जोंनिया बेबायदिनो जोङो थासारिखौ जों सोमजियो आरो जिथुनाखि जोंनिया गोदोनि थासारि होनना बुङोब्ला जा जोंनिया गासिबो ज' ज'यै मोजाङै अनलायनानै थालायोमोन। मोनसे गामिनि सुबुंफोरा गासिबो माने जयैनो माबाफोर सोरनोबा माबाफोर खैफोद थायो फैयोब्ला बेखौ माने जयैै नांथाबनानै बै खैफोदखौ औ खारहोनो नाजायोमोन नाथाय आथिखालाव मा जों नुनो मोनो जे जिथुनाखि खैफोद बै खैफोद फैब्लाबो जों रावखौबो खै फोदफोरनि समाव मोननाय जाया गासैबो माने सुबुंफोरानो गासिबो मानसिफोरानो गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' बा थाखा फैसानि उन उन खारथिंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ।
आथिखालावथ' जोंनिया ओ गोदोनि बायसा नंलिया आथिखालाव माने फैसा थाब्लासो मानसि फैसा गैयाब्ला मानसि नङा बेबायदिसो साननाय जाबोगासिनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायाददिहायनो जोङो बुंबावनो हायो जे जेरैहाय जोंनिया गा-गोदोहाय आबाद मावबा सावरि जानाय जायानखि खान्थि बै सावरि जानाय खान्थिखौ जोङो नुनो मोन मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मा बोथावरि जानाय खान्थि नङा जोंनिया जिथुनिखि फैसा होब्लासो बा हाजिरा मावनो थाखाय रां होब्लासो ओ जोङो खामानि मावनो थांगोन सोरनावबा माबाफोरखौ एसे खामानिब्लानो ओ खामानि मावनो जाब्लानो बा खामानि फोथाबोब्लानो जोङो ओ फैसाखौसो नागिरग्रोयो बा रां गैयाब्ला रावबो ओस ओरैनो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोना आरोना नोंथां। दा गोदो हायथ' जेरैबायदि गोदो सावरि जानाय ओ खान्थि दंमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि गैलिया। बा जोङो जानोखि आलासि दुलासि जानो सम गैलिया। जोङो माने फैसा थाखाल'सो नांगौ आरो माबायदिहाय फैसा थाखा आरजिनो हागोन बेखौल' जों साननाय खौ जों नुनो मोनसै आरो।
दा नोंथां जेखियानो जादोला जोंनाथ' समाबो जाबाय। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन थों
गोजोन्थों नोंथां उम।
औ